औ
औ नोंथांखौ मोनसे गोनां खोथा सावरायनो होननासो लानाय जादों सावरायजागोन दा
सावरायजागोन दे
औ दा जोंहा सावरायनो लानाय आयदायानो जाहैबाय ओ जोंनि सुबुं माहारिनि गाननाय जोमनायनि फारसे नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना औ
जेनेबा गाननाय जोमनाय जोंनि बर'निबाबो जागोन आरो ना
औ जे खुनु जाया
गाननाय जोमनायनि हिसाबैथ' जोंना बर'फोरा जोंनि बर'नि गुबै गाननाय जोमनायाथ' दख'ना
औ औ औ औ
ओरैनो दख'ना आर'नाइ बेयो जोंनि बर'नि मोनसे नेरसोन आरोना
नंगौ नंगौ
ओम गाननाय जोमनायाथ'
नंगौ नंगौ बुं
ओम
खोनादों दा
जोङो जोंनि गुबै गाननाय जोमनायाथ' दख'ना नायानो जागोन आरो ओमफाय जेरै जों न'आव थाबाथ' गावनि गोबोर गावनि कम्फरटेबोल हिसाबै जिबाबो गाननानै थानो हायो गानो आरो
ओम ओम नंगौ
दा नोंथाङा जोंनि बर' आइजोफोरा मा गाननानै थायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा माबायदि मा गानो औ
दाथ' जेनेबा जोंनिया गामि ओनसोल जाहैबाय नालाय जोंनिया बांसिनानो दख'ना दख'नायानो गानखागोन आरो ओ द दख'ना बिदि आरो न'आव थाबा बिदि मेख्ला थायोना मेख्ला नोंसिना मा होनोबा बबावबा बबावबा सादर बि बिदिनो अग्रं बिदि होनो आरो जोंनिया दख दख'नाया बिदि। बे बाहेरफोराव बहाबा थांबाब। गाननाय दख'ना ओमफ्राय इयो बिदि मेख्लाया मेख्ला होनोबा आरो जि न'आव थाबा गानो आरो मेख्लाखो।
ओम ओम।
औ नंगौ बुं नोंथां।
उम मा। होनदोमोनबा बुंदोदे औ।
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ। ओ। गाननाय जोमनायनि अनगायैबो ओ गहेना पाथिखौ माबादिहै गाननाय नुनो मोनो माबायदि गहेना पाथिफोरखौ। आयजो माहारि मावोन गानो।
ओम गहेना जेनेबा गहेना हिसाबैथ' आंङो इजि माबादि गानो बर'फोरनि गहेनाफोरखो आं इदि जेबो मिथिया आरोना थेवबो जेनेबा बवाबा फारसेथिं ओंखारलांबालाय जेनेबा हिनजाव माहारि। हिसाबै जेनेबा सिख्लाफोराथ' गावनि गोसो बायदि गानो आरो ना गहेनाफोर। गो ओमफ्रायो जेनेबा हाबाज। जानायफोराथ' गावनि हाबा जानायनि सिनखो लाखियो जेनेबा गावनि। आसान मंगल सित्र बिफोरखोनो गानो आरो।
कि ओम। नंगौ सैथो।
ओमफ्राय सिख्लाफोराथ' गाव जि। जि गाननो लुब। बैयो इखौसो गानो नालाय।
होनोब्लाथ' दानाया गोनांथार दानाय लुनाया दा।
औ गाननाय जोमनाया जोंनि बर आइजोफोरा जेनेबा। जोंनि बर'आ आरोना दानाय लुनाया गोनांथार आरो।
नोंगौ नंगौ। माबादिहाय दानाय लुनाय खामो बित मोना।
दानाय लुनाय होनोबाथ' जेनेबा जोंथ' दा। जेनेबा ओम। माबाया जेनेरेसना सोलायनाय लोगो लोगो जेनेबा जोंनि दा जुगाव दानाय लुनाया एसेबां गैलानो आरोना। बुहुद मानसिफोरानो बायनानैसो गानो दा जेनेबा बांसिन गामिफोरावनो। दानायफोरखौ नुनो नागिरा आरो ना? ओमफ्राय जोंनि गामियाव दानाय होनबाथाय न'खरफ्रा न'खरनैसो दायो आरो। गामसा। बिदिनो दख'ना, फालि दायो।
उम होम। उम उम उम
बहुद खमानो नुयो दाना दानाय लुनायफोरखौ बांसिनानो मालाय बायनानैसो गानोना।
उम उम नंगौ। थारैनो सैथो।
थेवबो थेवबो बियो जोंनि बर'नि बर'नि बर'नि मोनसे हारिमुवानो होनजागोन हारिमु नेरसोन हिसाबै जोङो जोंनि दानाय लुनायखौ लाखिनांगोन आरो
नंगौ नंगौै। थिग माने। नंगौ दा बर' आइजोफोरखौ बैसागु मोसानायाव मा गाननानै मोसानायखौ जों नुनो मोनो मा मा गाननाय जोमनायखौ
उम बैसागुआवथ' जों बयबो मिथिखायो बैसागुखौ जों बर' हारिया बयबो फालियो नङा होमबा? बैसागुआ जोंनि बर' फोरनि मोनसे देरसिन फोरबो ओमफ्राहाय जेनेबा बैसागोआव बयबो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला बय बो रंजायो रंजानाय बोथोर आरो बेयो मोनसे बर'फोरनि ओमफ्रायहाय बैसागोआव जोङो बर' सिख्लाफोरा बा बर' आइजोफोरा गासिबो ओइ जि दख'ना दख'ना बिदन आर'नाइ फालि गोजा, गोथां, गोमो बिदि दख'ना गाननानै रंजायो आरो। बयबो।
दा गाननाय जोमनायनि बिथिङाव नंगौ। नंगौ नंगौ बुंलाय
उम आ रो सिख्ला सिख्लाफोराल' नङा आइजोफोराल' नङा बेयाव हौवा माहारिफोराबो गावनि हारिमुखौ लाखिनो थाखाय गामसा ओम इदिनो। आर'नाय माबा जेनेब बा दामनाय देनाय फोरखौ लानानै रंजायो आरो।
उम होम
रंजाफायो
ओम दा बिदिनो गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला आं एसे फोरमायना होनोसै नोंथांनो फोरमायजागोन दा नोंथां औ औ दा गाननाय होननाय होनोब्लाथ‌' जोंहा मोनसे संसार जानायाव गाननाय गाननानै थानो जों बहुद गोनांथार। आगोलनि दिनाव जों गाननाय जोमनाय होनोब्ला दंफां बिलाइ बायदि रोखोमनि हाग्रा बंग्रा गाननानै जों थानायखौ नुनो मोनो। नाथाय आथिखालनि जुगाव जोङो गावबा गावनो आखाइजोंनो दानानै लुनानै एबा ओ बायदि रोखोमनि औ औ औ औ मेसिनारि बाय दि रोखोमनि आथिखालथ' मुगाया जौ खांनाय जुग बायदि रोखोमनि मेसिनारिफोरजों जोङो ओ दाना लुनानैबो जोङो जों नुनो मोनो एबा गाननाय जोमनायखौ जों नुनो मोनो दा बेनि बि थिङाव जोंनि ओनसोलाव जों नुनो मोनो दानाय लुनायाव जोंहा जोंनि ओनसो सोलनि बर' आइजो आइजोफोरानो ओ इसानाव सि जोम दानानै जोङो गावबा गावनो गाननायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय बिथां मोना‌ न'आवनो ओ दख'ना गामसा आर'नाइ फास्रा जोमग्रा बिदन फालि बायदि बायदि बे रोखोमनि दखना थावसि जोङो गावनि न आवनो आखा फाखायै गावनि रोंगौ जिजोंनो गावनि आखाइजोंनो दानानै लानो गाननाय खौ जों नुनो मोनो दा बे रोखोमै जोंङो गाननाय जोमनाय होनोब्ला बायदि रोखोमनि नोगोर एबा दारिमिनफोराव जों नुनो मोनो ओ बायदि रोखोमनि ओ मिचिन बायदि बायदि आगजुजों जोंङो ओ थाब थाबनो दानायखौबो जों नुनो मोनो। बे रोखोमैनो जोंङो गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा बैसागुआवहाय जोंनि आइजोफोरा दख खना गोमो ओ फालि बायदि बायदि समायना रमायना गाननाय जोमनाय गाननानै जेरैहाय गहेना फाथिल सना रुफा ओ आ सान ओ बायदि बायदि दि ओ ओ समायनाय फुल खानायाव लानानै औ औ देलायग्रा मुवा बायदि बायदि समायना रमाय गाननायना गानना जोमनानै जोंङो मोसानायखौ जों नुनो मोनो दा बे रोखोमैनो जोंहा ओ गाननाय जोमनायनि बि थिङाव बुंनो थांङोब्ला जोंहा नुनो मोनबावो जोंनि आथिखालनि मुगायाव बायदि रोख खोमनि अनलाइन बिजोंजों ओ जोंङो अर्डार होनानै एबा ओ मांगायनानै जों गाननायखौ जों नु नो मोनो खम समनि गेजेरावनो समायना रमाय दा जि नांगौ बायदि जोंङो ओ मा होनो इखौ बेखौ मांगायनानै जों गाननाय खौ जों नुनो मोनो थिग बेबादिनो गोबां रोखोम गोबां आदब खायदायै जों गाननाय जोमनाय नुनो मोनो जेरैहाय गाननाय जोमनाय होननानै बुंङोब्ला जोंहा ओ न'खर न'निफ्राय एबा मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगा हान्थिनो थाखायबो जोंहा बायदि रोखोमनि गाननाय जोमनाय गाननानै जोंङो ओंखारलांनायखौ नुनो मो मोनो जेरैहाय समायना रमायना गोदान गोदान दख'ना बायदि बायदि रोखोमनि गाननाय जोमनाय जों गाननाय जोमनायखौ नुनो मोनो दा। आथि खालि मुगायाथ' हरैबायादि मुग जालांबाय जेरैहाय गोदान मुगाजों गोरोब फानानै जों जोंनि खायफा खायफा लाइमोनफोरखौ औ औ औ औ औ नंगौ।
जेनेबा जोङो जोङो जोङो जेनेबा जाय जायगायाव थाङो बे जायगाजों जायगा जों गोरोब फानो थाखाय जोङो जेनेबा गोरोबफानो थाखायसो जों द्रेस गाननांगौ जायो आरो ना
नंगौ नंगौ नंगौ
जेनेबा जोङो दा बेयाव बे बे जायगायाव थानानै गुबुन जाय गा मोनसे हादोराव थांबाथ' जोङो दख खना गानबा जाहैनो नङाना?
जाया जाया जाया औ औ थिग बेबायदि नोंगौ
उम
नंगौ नंगौ सैथो थिग बेबायदिनो
नोंगौ जोङो जोंनि बर' हारिनि नि बर' हारिनि नेमखान्थि फोरखौबा जोंनि हारिनि माबाफोरखौ लाखिलांनांगौ बा जेनबा लाखिनांगौ थेवबो जोङो जि जायगायाव थाङो बे जायगाजों जों गोरोबना थाहैनांगोन।
उम उम उम औ बै जायगानि गाननाय जोमनाय जों गाननानै जों सोलिना थानांगोन
औ औ औ सोलिनो थाखाय। सोलिबा बेयाव थांनानै खि जों बाव। बा बावगार नांगौ बेबो खोथा नङा आरोना। जोंनि हारिखौ बावगारलांनांगौ बेबो खोथा नङा जों जस। बेयाव थांनानै जों बेजों दोरोबफानांगौ आरो ना। ओम बे जायगाजों गोरोब। थाखायसो थाखायसो जोङो जेनेबा इफो द्रेसखौ गान बेफोरबायदि ड्रेसखौ गाननाय जायो आरोना।
ओम ओम नंगौ औ नंगौ सैथो। ओ जों। नोंथांमोननिबो सैथो जेरैहाय ओनसोल लाना ओनसोल जायगा ला जायगा लाना जायगा। गाननाय जोमनाया आलादा आलादा जायो औ औ थिग बेबायदि बायदि रोखोम।
जेनेबा दा गुबुन जायगानिफ ओमफ्राय जो गुबुन जायगानिफ्राय जोंनि गामियाव फैबाबो जेनेबा इसोरबो जोंजों एडजास्ट जाफैनांगोन आरो ना। जे जोंनि गामि गफायाव जे। जेनेबा जोंनि गामि गफायाव फैनानै बिसोरो एमान बिदि जोंनि। बर' हारिफोराव जेनेबा जोंनि। गामिफ्रावथ' इमान मदार्न बिदि दड्रेस गाना नालाय। जेनेबा गुबुन जायगानिफ्राय फैदोंबाबो। जोंनि जायगायाव इसोरबोथ' एसेबाबो एदजास जाफै।
नोंगौ सैथो औ औ थारैनो।
जायगायाव थांनानै जों एडजास्ट खालामहैनांगोन बिसोरबो जोंनि जायगायाव फैनानै बिसोरबो एसेबाबो एदजास्ट खालामनांगोन मानो होनबा। जोंनि बर' हारिया मान सनमाननि खोथा दं बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव। ओम ओमफाय इदिनो बुट। सोलिलां। नो थाखाय एसेबाबो एदजास जानांगौ आरो। बे। खालामनांगो जायो।
थारैनो थारैनो नोंथांजों खोथा एबा बाथ्रा सावरायनानै थारैनो गो। गोजोननाय मोनबाय नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय। आसा खामो नोंथांखौ आरोबाव आ उन फोराव लोगो मोनबावथों होननानै ओ मिजिंथिनाय थाबाय नोंथां ओ औ औ। थारैनो गोजोन्थों
ओम दे। गोजोन्थों।